हाल'
हेल'
अ नोंथां खोनादो ना?
हेल' नोंथां?
ओ खोनादोंना हेलौ?
ओ नोंथां खोनादों औ औ।
ओ आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आङो नोंथांनाव खालामदोंमोन। दा नोंथांनाव सम दं ना? अ दा जों जाय आयदानि सायाव आङो रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदों बे आइडायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जेरै मागो दमासि, कातिक फोरबो बैसागु फोरबो बैफोरनि सोमोन्दै इसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन थारैनो ओ जोङो फोरबो होननानै बुङोबाथ' जोङो गोबां रोखोमनि फोरबो दङ जेरै धोरोमखौ लानानै आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे आबादखौ लानानै आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि बर'फोरनिल' न ङा जों गोबां बि जोङो हायुङारि फालिनाय फोरबोफोरबो दङ जोंहा जेरै हायुङारि फालिनाय फोरबो होननानै बुङोबा जोंहा य'गा फोरबो ना य'गा दे। बा य'गा सान बेबायदिनो जोङो उदांस्रि सान बेफोरखौ जोङो फुरा हायुं आरो जोंनि गासै हायुङावनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंहा आरोबाव फोरबोफोर होननानै बुङोबा धोरोमखौ लानानै फोरबो जेरै खेराइ फोरबो, काति गासा आरो बेबायदिनो लोखि फुजा। बेफोरबायदि गुबुन खासे दोरोङारि फोरबोफोर दं नङा होमबा नोंथां दा आबादखौ लानानै दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोबा जोङो खाथि गासा आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जोंनि दमासि मागो दमासि आरो बैसागु बेबो जोंहा आबादखौ लानानैनो फालिनाय फोरबो आरो जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबोफोर दङ जोंहा नङा होमबा नोंथां। दा बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो फारियै फोरमायनो आखायाव लादों जे जोंहा बैसागु फोरबो। दा बैसागु फोरबोआ जाहैबाय जोंनि मोनसे आबादखौ लानानै खुंनाय जोंहा दोरोङारि फोरबो। बे जाहैबाय जोंहा बैसागनि बा जोंनि। गिबि जे गिबि दान जे जोंहा बैसाग ना। बेयाव जोङो फालिनाय जायो दा बेखौ जोङो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो। मोननै बाहागोआव राननानै जेरै मोसौ बै। बैसागु आरो मानसि बैसागु दा मोसौ बैसागुआ जाहैबाय जोंहा। संक्रान्ति बा जोंनि बोसोरनि। जोबथा दान बिनि जोबथा। अक्ट' बा जोबथा सानखालि जोङो बेखौ फालिनाय जायो जे जोङो मानो। फालियो होननानै बुङोबा जों जे माखासे आबाद मावनायफोराव जोङो मोसौखौ बाहायो। मुवा बेस रोगानायावबो जोङो मोसौखौ। बाहायो आरो जोंहा बे गुबै फोरबोआनो जाहैबाय आबादखौ लानानै। दा बै आबादनि गुदियाव जोङो जोंहा मोसौ। दा मोसौजोंसो जोङो आबाद मावोमोन गोदो गोदायनिफ्राय दासिम। आथिखालावसो जोङो गुबुन गुबुन दरोंदामिननि जोङो दोरोंफोर बाहायो। दा बैफोरखौ लानानैनो जे जोंनो मोसौआ गोबां जोंनो माखासे थांना थानायनि। राहा होयो दा बेखौ लानानै जोंहा माखासे। फोरबो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नालाय ओंखायनो जोङो मोसौ बैसागु। बेखौ जोङो फालिनाय जायो बेयाव। फुङाव मोसौफोरखौ थुखैनानै माखासे मालाफोर। सुनानै जेरै बिबारफोरनि आरो फान्थाव बायदिफोरनि। माला गानहोनानै जा बै। मोसौफोरखौ माखासे ओंखाम दैफ्राय हल'नाय जोंहा हांगार। बेफोरखौ फोथा थुनानै होनाय जायो मोसौफोरनाव दा बै फोथा थुनानै होनायनि गुबै। जाहोनानो जाहैबाय जे जोंहा मोसौफोरनाव जाहाथे। बेमार आजार जाया लोगोसे बेदिनखालि मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायैखाय। बै बेफोरनाव। माखासे जिब जुनारफोरनि जे गाग्लोबनाय बा। माखासे बिहुन खालामनाय बे जाया बेबायदिनो। बिनि बेलासियाव जोङो दिरुं गोदान खानानै गलियाव खाफिननाय जायो। बे जाबाय जोंहा मोसौ बैसागु बियो गाजा गोमजायै बे। खुंजायो आरो बेनिफ्राय अखानायै जोंहा बैसागनि से अक्ट' खालि। जोंहा मानसिनि बैसागु जायो बे समखालि। जोंहा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां। मोनसे न'खरनि फोजा लानाय जायो बा न'खराव। आर'ज गाबनाय। दा बेखौबो मावखांनानै जोंहा माखासे। ओ उन्दु-उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय। गेदेरा उन्दैखौ अननाय होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेनि उनावहाय माखासे गामि बा ओनसोलफोराव थानाय। सालिफोराव ओ जयै जे आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो दा बेयावबो आर'ज गाब। हखांनायनि उनाव गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ। अनलायनाय आरो मान होलायनाय बा खुलुमलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसे माखासे। ओ बिबुंथि लाखिलायनाय बा धोरोमनि सायाव बा फोरबोनि सायाव बेफोरबायदि। मोजां गियान होलायनाय रोंगौथि गोनांफोरा बिबुंथि लाखिनाय। दा माखासे गेलेमु आयदाफोर बेखौ लानाय जायो नाथाय गुबुन गुबुन गामिफोराव। बेबायदिनो गुबुन अक्ट' जेरै बा द' स्नि बे अक्ट'हालागै मोनसे जिउनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बैसागनि नैथि अक्ट'खालि जोङो हानजा जानानै जेरै बोराइ बोराइ हान्जा बोराय बुरै हान्जा सेंग्रा सिख्ला हानजा बेबायदि जोङो ओ हानजा जानानै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजु फोर जेरै खाम सिफुं जथा बेखौ लानानै रंजानाय बेखौ नुनो मोनो। दा बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि ओ फोर बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जोंहा फोथांना लाखिनायनि मोनसे राहा लामा बियो बेयाव जोङो आइजोफोरा बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गानो हौवाफोराबो गामसा आरो आर'नाइ लायो। बेबायदिनो गासैबो दामजुफोरानो जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरखौ लायो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरबायदि दामजुफोरखौ लायो। दा बेयाव जोङो ओ हानजा जानानै रंजानाय बेनि गेजेरजों जों खौसेथिखौ दिन्थियो। नङा होमबा नोंथां दा बेनो आरो आंनि नोंथांनो जोंनि माखासे ओ दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाय दा नोंथाङाबो माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां औ जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय माखासे दोरोङारि फोरबोफोर दङ। जेरै ओ रंजाथाइ दोरोङारि फोरबो आबादनि माखासे फोरबो आरो धोरोमारि बिथिङावबो जोंहा दहाय नोंथां होनानाय बायदि माखासे फोरबोफोरखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो। जेरै रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि गुबै एबा देरसिन फोरबो बैसागु बोथोरखौ जों मुंख'नांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जानाय लोंनायनि माखासे फोरबोफोर फालिनाय जायो। बेनो जाबाय मागो दमासि। बे फोरबोखौहाय जोङो माग दानावहाय फालिनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां माखासे फोरबोफोर फालिनाय जायो। जेरै ओ कातिक फोरबो माइ ओंखारनाय समावहाय माइ बिबार बारनाय समावहाय जोंहा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा फिथाइ सामथाइनि माखासे लोब्बा लाखिनानै फोरबोफोर फालिबावनाय जायो बेनो जाबाय आमथिसुवा फोरबो। जाय फोरबोखौ जोंहा फिथाइ सामथाइ जानानै जोङो फालिहरनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा धोरोमारि फोरबोनि बिथिङाव दङ जेरैहाय खेराइ फोरबो गारजा फोरबो हामबाय फोरबो बैफोर फोरबोफोरखौहाय जोंहा नुनो मोननाय जायो खेराइ फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बे मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ अ जोंनि न'खरनि जोंनि रायजोनि जोंनि ओनसोलनि मोनसे मोजां ओ हामलायनानै बा मोजां जाहाथे जोंनि संसार जानाया मोजाङै मोजां बारलाङो। बेनि थाखाय जोंहा ओ खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे खेराइ फोरबो फालिनायाव जोंहा नांगौ जाबाय नांगौ जानाय जेरै दौदिन, दौरि जानागुरु आरो बेजोंनो लोगोसे दौदिनि मोसानो थाखाय जोंहा बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बैफोरखौ लानानै जोंहा खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो। बे खेराइ फोरबो खुंनायाव जोंहा ओ जोंनि बाथौनि बाथौखौबो जों आथिखाल समावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोनसै जेरै बिबार बाथौ दङ, बोलि बाथौ बोलि बाथौआ जाबाय दाउसा फारौ हानानै फुजा होनाय बिबार बाथौआ जाबाय आ बिबारजों साजायनानै फुजा होनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोङो नुनो मोनसै। दा खेराइ होनाय समावहाय जोंहा दौदिनिया जोबोरैनो गोनांथार दौदिनिया मोदाय गाखोफैनानै दौदिनिखौ जोंहा ओ सासे अजाया मोदाय रायनायनि गेजेरजों बे दौदिनिखौ जोंहा मोदाय गाखोहोयो बेखौ जोङो लोंगिखांनाय होननानै बुंनाय जायो।
औ
बेबायदिनो जोङो खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा खेराइ समावहाय अ गासै सल्ल'था मोसानायफोर दङ। बेफोरनि मादाव जेरै रोनसोनद्रि मोसानाय, सथ्रावलि मोसानाय, खैजेमा फनाय, गराय दाबद्रायनाय बिदिनो दाउसा थै लोंनाय गुबुन गुबुन रोखोम मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेजोंनो लोगोसे आरो जोंहा बे समावनो आरो माइनाव बरायनाय माखासे हाबाफारिफोरखौबो जों लानाय नुनो मोनो। बे जाबाय जोंनि ओ धोरोमारि फोरबो फालिनायनि मोनफा मोनफा बाहागो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबोखौबो ओ स गारजा फोरबोखौबो जोंहा मोनफा मोनफा गामियावहाय जोंहा गारजा थायो जे जोंनि संसार जानायनि बेलायाव जाहाथे जोंहा गोजोन खुसिखौ जों मोननो हायो बिनि थाखायबो जोंहा गारजाखौ होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो धोरोमारि फोरबोफोरखौहाय फालिनाय जायो नोंथां आरो
औ औ
जोंनि जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंना दमासि फोरबो मागो बेखौ जों मागोदानाव खुंनाय जायो। बेवहाय जोंहा ओ जोंनि आबाद मावनानै मोननाय जेरै माइ आबाद जेरै जोंहा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला ओ रनजिद माइ, माइस माइसालि माइ माइब्रा जोसा बैफोर माइफोरखौ मोननाय जायो बेखौ जोङो आघन मासाव जों बोखांनानै बिदिनो मारा होनानै जोंहा थिखो खांजोबनायनि सम जानायनि उनावहाय जे अब्ला जोंहा ओ उदां बोथोरा फैयो अब्ला जोङो बै माघ दानावहाय जोंहा दमासि जोङो बेबायदिनो बे समावहाय लारु फिथा सौराइ एवनानै जोंहा जालायनाय आरो बिनिनो जोंहा जौ संनानै लोंलायनाइ माखासे दोरोङारि हुदाफोर दङ' दा बै समाव जोंहा माइब्रा माइरंखौहाय देनानै जों लारु संनाय सिथाव संनाय संनानै जानाय बे माखासे दोरोङारि जोंहा हुदा फोर दङ जों बेबायदिनो मागो दिनावहाय जोंहा आरो अखानाय सि सोरांसि समावहाय जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा दुब्लि फोथारफोराव बेलागुर सावनानै रंजानाय बा समखौ बारहो ह हरनाय माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि हुदाफोर दङ बेनि उनावहाय जोंहा गामि गामि सिथाव फिथा मागिनानै जानायबो जोंहा बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि ओ हुदाफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंनि ओ दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै ओ बुंनो हायो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै ओ नोंथांनो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथांसिम
गोजोनथों